नोंथां।
औ नोंथां खोनाबाय दे खुलुमबाय नोंथां। ओ औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां ओ आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों जे। जा आथिखालनि न'खर एबा ओ औ बिदिनो न'खर जेनेबा न'खर जानो गोनांबा मा मानि गोनांथि जायो बेफोरनि सायाव आं एसे सावरायनो। सान्दों आरो नोंथां नोंथांजों नोंथाङा सम दोङोबा आङो एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां। औ नोंथां। बिदिब्ला आं नोंथांनाव ओ सोंनि जे आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव। जेनेबा न'खरफोरा मा जेनेबा न'खरफोरा एबा न'खरनि थासारिफोरा माबायसा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो गंसे माने गंसे माने न'खर जानांगौब्ला जोङो गाव हारसिंजों जाया नङा होमब्ला? जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानाव फंबाय बिनानाव आरो गावनि न' उसुं से सेरनि भाय बाहागि गासैखौबो लानानैसो जोङो मोनसे न'खर जायो आरो नङा होमबा नोंथां जोङो न'खर मोनसे से जानोब्ला जोङो गाव हारसिङै मालाबाबो न'खर जानोनो हाया। माने बियो जाब्लाबो बियो नांगौ रोखोमनि जाफुंजोबनाय नङा आरो। बेखायनो जोंनि न'खराव जेनेबा गासिबो थानांगोन बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफा गासैबो ज' थालायनानै जों खामानि मावनांगोन। आरो जोङो ओ जोंनि गोदोरफोरनि बुंनाय बोसोनफोरखौ जों मानिनो हानांगोन बिफा बिमा बिफानि बुंनाय खौ जोङो खोनासंनानै‌ जोङो सोलोंनो‌ हानांगोन आरो गाव गावनि बैसोआव गेदेर बिदा बिबाजै फोरनि बुंनाय रावखौबो जोङो फोथायलायनो हानांगोन आरो अब्लासो जों न'खर मोनसेखौ जोङो मोजाङै दैदेननो हायो आरो। जुदि न'खर मोनसेखौ जोङो ओ सासे बिमा बा सासे बिफाया बिफाया मा मावनो नागिरदो बिफाया बिमाया मा मावनो नागिरदो बि- सोर सानैबो बुजिमोनलायनांगोन आरो थिग बिदिनो सासे हिन- जावआबो सासे हौवायाबो जेरै हिनजाव खामानि मावनो नायगिरनायखौ हौवायाबो मिथिनांगोन। बिदि हौवा खामानि मावनायखौबो हिन- जावा मिथिनांगोन आरो मानोना बिसोर सानैजों लाखोमानानै खामानि दोनखोमानो नाङा आरो। मानोना हि हौवा हिजावनो न'खरनि आरो आंगो होनोबा गावनि हौवा नि अनगायै सोर आंगो थासिनो आरो बुहुमाव नङा होनबा गाव गावनि हौवानि सायाव फो थायना लानांगोन हिनजावाबो हौवानि सायाव फोथायना लानांगोन अब्लासो जों नखर मोनसेखौ गोख्रों मोजाङै माव माने जोङो जौगालांनाय खामानि मावनो हागोन आरो। बिदि खामानियाव जोंनि आइजोफोरा बांसिन बिफाव लानांगोन आरो मानोना हौवाफोरा बाहेराफोराव खामानि मावनो बा थाखा फैसा आरजिनो थाखाय ओंखारलांनाय जायो नङा होमबा नों थां थिग बे समाव हिनजावफोरासो न'आव थायो हिनजावफोरानो गावनि गथ' ग'थायखौ नायनांगोन मोसौ मोसा बिदिनो जोंनि मोसौ दाउ अमाफोरखौ नाय नङा होनबा हिनजावफोरानो न'खर न'खरनि माइनाव हिसाबै हिनजावफोरानो न'खरखौ बेंनायावबो मैखोम बाहागो लानांगोन आरो। अब्लासो जोङो बर' न'खर खौ जोङो जौगाहोनो हागोन आथिखालावबो नुदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां खामानि मावदों। दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे ओ ग्रें ग्रें रायजो जादों हौवा फिसाय गथ' गथायनो आरो जोंनि ओनसोलाव जौगाबावनांगोन नङा होमबा जायफोरो जायफोरा समाजारि बेरेखा खामानि मावो बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आरो। गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो नांगोन आरो। जोंनि बिमा बिफाफोरा अब्लासो जोंनि बिमा बिफाया अब्लासो जोङो जोंनि गथ' गथायानो जोंनि सम्पति नङा होमबा अब्ला बेखायनो जोङो जोंनि सम्पतब्ला जों गथ' गथथायखौ जों मोजां खालामनो हाबासो नोङो इयुनाव नोङो बोरायबा बुरैबा नोङो मोजाङै संसारखौ मोनजाबावगोन आरो। औ बिदिनो जोङो संसार जानायखौ जोङो नुदों आरो। आथिखालाव आरो आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैबाय मोनसे न'खरखौ दानायाव बोरैहाय खालामोब्ला जोङो। आरो जौगाबावनाय खामानि मावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ जेनेबा जा नोंथाङा बुंलांदों न'खर जानो गोनांबा बिदिनो। ओ जेनेबा बयबो जेनेबा न'खराव जेनेबा आइ आफाया आबै-आबौ। बिदिनो ज' जालायबासो न'खर मोनसे जायो आरो बेयाव जेनेबा। ओ बिनिख्रुइबो बांसिन ओ जेनेबा न'खर जानो गोनांब्ला गिबियावनो जों न'खरनि बिगोमाया साबसिन जानांगोन आरो। जाहाथे बे न'खरखौ। सामलायनो थाखाय एबा न'खराव जेनेबा जाखिनि नांगौ जाखिनि होनो। होनो हायो बेफोरनि थाखाय ओ न'खरनि बिगोमाया जेनेबा साबसिन जानांगोन आरो। जेनेबा गासै सिबो बाथ्राफोरखौनो बुजिलायनाय एबा गावनि बिसिखौनो बिसि जेनेबा बिसिया मा। माबा मोनसे मावनो नागिरबाबो बिनि बाथ्राखौबो एसे बुजिलायनाय बिदि जानांगौ आरो। जा न'खरनि जा आइजो बे न'खरनि आइजोया जेनेबा बेबो फारसेनिफ्राय। जेनेबा न'खरखौ नाय न'खरनि जा जेनेबा गावनि फिसाफोरखौनो फारसे। फ्राय जेरैहाय फिसाफोरा स्कुलाव थांनायनि फ्राय जेनेबा उनदैनिफ्राय देरनायनिफ्राय एबा स्कुलाव स्कुलाव हेंगार हरनाय बिदिनो। फारसेनिफ्राय नायनांगौ जायो आरो। आरो बेफोरखौ औ। ओ दा औ औ।
जोङो बर' न'खरखौ जोङो फेहेरनोब्ला नङा होनब्ला जेरै जोङो। न'खर गंसेया समाजोंबो गोबां लोबबा थायो नङा होमबा नों जेरै जोंनि समाजसो मोनसे। मोनसे गामि समाज थाब्लासो जोंनि बे ओनसोलाव बर' रायजोयाबो जौगागोन नङा होमब्ला जेरै जोंहा न'खरजों लोगोसे समाज। थागोनन रायजो नङा होनब्ला जेरै नोङो सोरनावबा हाबा जायोबा सारदु जायोब्ला बा सोरनाव माबाफोर जेनेबा बिदिनो। माबाफोर पग्रामफोर खुङोब्ला बा खुङोब्ला बेफोराव जोङो ज' ज' जा यै खौसेै जों खामानि मावहैनांगोन जोंहानि न'खरावबो गुबुना माव फैगोन आरो गुबुननि न'खरावबो जों खामानि सहाय हैलायनांगोन बेफोर जोंनि माने समाज दानायनि बेफोरो जों मोनफा मोनफा हाबा नङा होनबा बेबो न'खराबो जेरै समाजजों लोब्बा थाखायो आरो। माने न'खर गंसे हारसिं न'खर गंसे जानानै समाज जानो हा बियो माने गामि न'खर थाखानांगोन अब्लासो बियो समाजजों। माने न'खर दैदेनलांनो हागोन आरो नङा होमबा जेरै गुबुननि न'खरावबो। थांनांगोन नोंनि न'खरावबो फैनांगोन। जेनेबा हमनानै ला नोंनि न'खराव सोरबा सिनाय मोनि आलासि। फैबाय बा सिनाय मोननायानो फैबाय अब्ला नोङो सासे न'खरनि मानसि। फोरा बिथांखौ नोङो मोजाङै सियाराव जिराय। होनानै नोंथाङा बेखौ दै कपसे बा साहा गरसे लोंहोनांगोन नङा होमब्ला नोंथां। मानसिनि न'खराव मानसियासो आलासि जानो फैगोन नङा होनबा माबाफोर खौरां लाना। फैदोंमोन नामा नोंथाङा बेखौ रावजों जेनबा न'खरनि बिगोमाफोरा सोंनांगो आरो। मिथिगोन माबाफोर खौरां लाना फैदोंमोन नामा जोंहानि न'खराव अब्लानो बेफोरबो मोनसे जोंनि। न'खजों बेफोरबो मोनसे सोमोन्दो थानाय आरो मानोना हिनजाव माहारि। रिया माने गुबुननिफ्राय बिहामजो महरैसो लाना फैनाय जायो नङा होमबा बे बेयो जोंनि बर' समाजाव। दाबोदों नङा होमबा आरो गुबुनफोरनि समाजावबो दङ। हिनजावफोरखौ गुबुननि न'खराव हाबा खालामनानै लाना फैनाय नङा होमबा? अब्ला बै बिहामजोआबो गाव गायनि बिहाव बिखुनजोफोरखौ। खौ मानिनो हानांगोन नङा होमबा बिहाव बिखुनजोफोरखौ गाव गायनि बिमा बिफा बायसा बिथाङाबो अनसायनांगोन अब्लासो जों न'खरखौ मोनसेखौ जों फेहेरनो हागोन आरो बिदि खालामब्लासो जोंनि न'खरखौ जोङो जै जै मै मै जोङो बिदिनो बाबेनलांहोनो हागोन आरो जोंनि इयुन समफोरखौ आरो अब्ला नोंथांनियाव मोनसे सोंलुखौ आं सिखांदों नोंथां सासे बिहामजो जानांगौब्ला बोरैहाय गुन थानांगौ मोनसे न'खरखौ दैदेनोबा बोरैहाय बिहामजोफ्रा गुन थानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
औ नोंथां हागोन ओ बिदिनो जे सासे न'खरनि जेनेबा बिहामजो जानोबा बेखौ जोङो लक्ष्मि हिसाबै जोङो लाबो आरो जेनेबा बिहामजोखौ औ बिदिनो बिहाम जों जानोबा जों फारसेनिफाय ओ जेनेबा गावनि फिसायनो मदद होनायानो जा गावनि बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनाय जा बिदिनो फारसेनिफ्राय जोथोन लानांगौ आरो आरो न'खरनि जा हाबा हुखा बेफोरखौ फोरखौबो जा नोंथाङा बुंदों जेरैहाय आलासि उलासि फैनाय बेफोरखौ बो मोजाङैहाय सामलायनानै आलासि सोंनो रोंनाय बेदि फारसेनिफ्राय गुन थानांगौ आरो होमबासो औ जेनेबा बिहामजो महरै ओ जेनेबा बिहामजो हिसाबै जेनेबा इखौ होमबासो गनायना लागोन बिफोरबायदि आरो आरो औ बिदिनो ओ जे दा आङो एसे फोरमायनो जे जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावाहाय न'खर नि हालोदा माबायसा एबा न'नि हालोदा मााबायसा आं नोंथांनि एसे फोरमायनानायनि आरो जेनेबा औ दाथ' बिदिनो जेनेबा न'फोरा गोदोथ' बिदिनो थोरि थोरिजों लुयोमोन आरो थोरिजों औवा ओ औवानि खुन्था बिदि औवा एबा बायदिसिना दंफांनि बिदिनो खुन्था गायोमोन आरो आरो आथिखालाव बिदि आरो बिदि बारा थोरिनि न'फोरखौबो बारा नुबांला बिदिनो जा सोरहाबा हानायफोरा पाकानि लुयो सोरबा एसे ओरैनो ओ हाबवालफोर बेबायदि लुयो आरो आरो बिदिनो औ बिदिनो आरो गामिफोराव सोरबा बिदिनो साख्रि मावनायफोर दोङोब्ला बिदिनो बिसोरबो बिदिनो ग्रोम ग्रोम पाकानि न' लुगोन आरो बिदिनो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेनेबा न'फोरनि एबा न'खरनि हालोदफोरा
औ नंगौ हागोन जोंनि ओनसोलावबो जोंनि न'फोरा गोदोनि बैसा नंलिया जोंथ' गोदो ओ जेरै माइ हाखांनाय लोगो लोगोनो जोङो गोजौ गोजौ माइ नाराफोरखौ जों हानानै नै न' लुनो थाखाय जों हा नाराखौ हानानै दोननायखौ जों नुयोमोन गोदो नाथाय आथिखालावथ' जोङो जोंनि बर' गामिफोराव बा जोंनि ओनसोलावहाय न'सेबो जोङो थोरनि न' न' बा नारानि न'खौनो जों नुनो मोनलिया आरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव दायो थिंजोंनो गासैबो रुयो आरो सोरबा गंसे गंनै गाव हानानै लुबाय आरो बिदिनो जोङो सरखारारनिफ्रायबो मोनो बेफोरखौबो जोङो लुना लानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो दायो जोबोर खम जाबाय जोङो माने माबा बिदिनो नारा थोरिनि न'खौ नुनाया आरो बुंनो थाङोब्ला जों नारा थोरि न'आासो जोबोर थान्दा बेफोर खमावसो जोंनि हिउमिनिटिफोरा मिलायो जायनि थाखाय जोङो बेमार आजार जायामोन गोदो नाथाय आथिखालावथ' गोबां जोङो बेमार आजारानो जोंनियाव जोबनो थांला आरो माने गोदो जिखौ जायोमोन आथिखालावबो बिदिखो जायो नाथाय आथिखालनि जानाया एसे आलादा जाबाय नोंथां बेखायनो जोङो बैफोर रखम माबायाव जोङो बांसिन गोहोम गोलैदों आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौावनो लाखिनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।